औ खो
अ
औ दानिया स्तार्त खालाम अ आङो ओरैनो जिरायना नैसो दङ ओंखाम जाखांनानै।
अ अ
औ बाजैमोन दंफैयो ओमफ्राय न'आव फैय दोंमोन नालाय ओंखायनो दा ज' ओंखाम जाखांनानै जिरायथ'नानै दं आरो।
औ औ आङो दायो ओरैनो दङ आंबो नै। जिरायनानै।
औ औ दानिया जों स्तार्त खालामसै ना? रायज्लायनायखौ औ। दासान्दि माबायदि जानानै दं नोंस्रानिथिं बोथोरा?
जोंनिथिं बोथोरा दायो इदिनो अखा बोथोर जानानै दङ जेनेबा दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय। जेनेबा बेफोरबायदिनो आरो। अखाफोरा जेनेबा सान्दुंथ' बारा दुङा बारु दायो। अखायानो हागासिनो आरो। माय गायनायनिबो बोथोर सफैबाय नालाय।
जोंनिजोंबो इदिनो अखा जानान दं दा दहायो दा एसे नागारथ'नानै दं खोमसि जानान दं आरो।
औ
दा एसे दसे थानानै बेलासिफ्राव हाफिननायनि एसे माबा दङ' हाफिनगोन बायदि जानान दं आरो औ। ओमफ्राय गायनाय फुनाय मा बायदि सोलिगासिनो नोंस्रि नोंसानिथिंजाय?
जोंनिथिंथ' दायो गायनाय फुनायाथ' जेनेबा दानिफ्राय जोङो मोजाङानो सलिदों जेनेबा गायथ' जेनेबा बिदिनो हालौखांबाय आरो। हालौखांबाय इदिनो आलिफोर दानखांबाय खोखांबाय ओमफ्राय दायो माने गायन फुनानै गायनां सिगौल' आरो। बेबायदि जानानै दङ। नोंथांमोननिथिं ओ
औ जोंनिथिंजायबो सोलिगासिनो गायनाय फुनाय बिदिनो माने जोंनियाव मा जायो अखाया माने अखाजोंसो गायनाय जायो जोंनिया माबा दंग' बेबायदि सिसतेम बारा गैया आरो माने सिगा ओरै माब बा मा होनोमोनलाय? एसे सिगां इथिंजायनि मानसिफ्रा माने दंग'जों गायो ओमफ्राय जोंनिथिं हरस्लाबनो नागिरा आरो बिसोर बे बेखायनो जों अखाजोंसो गायनाय जायो गामियाव।
नोंथाङा नोंसिनिथिं माबायदिहाय आबादखौ जेनेबा माबायदि जे माव-मावनाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा नोंसिनिथिंजायनिखौ। माय आबादखौ बेफोरखौ माबोरै मावनाय जायो?
उम। सिगांफोरथ' जों नुयोमोन जेनेबा जों एसे उन्दै समाव
औ।
एसे बिदिनो टेन इयार्ससो सिगां जोंनिया ओरै मा होनो बाबामोनहानो जोंनो हालेवबोयोमोन नांगोलजों मोसौ माबानानै ओमफ्राय दानियाथ' जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला आरो जोंनिया दा ट्रेक्टरजोंसो हालेवो ट्रेक्टरजों। मा बिदिनो मै होयो। मायो गासिबो ट्रेक्टरजों माबायो आरो जेनेबा हालेवनानै।
औ।
फोमोनो ओमफ्राय गायनायाबो बिदिनो खामलाफोरसो होननानै गायो सिगांथ' बिदिनो सावरिफोर माबाफोरसो माने फाला बदल गायलाय लायोमोन ना। दा बेबायदि नंला आरो फैसा होनानै माने गायहोनांगौ जायो। मानसिफ्राबो दा माने माखासे टाउनाव थायो। बेफोरबायदि माने फरायनाय मानाय जुग सफैबाय नालाय दा बिदि गायनाय फुनायल' जों सोलिनो हाला बिनि थाखायनो दा मानसिया मानसिफ्रा माखासे बाहेरायाव थाहैयो नालाय। ओंखायनो माने खम जाबाय आरो दा। बिदि गायलायनाय मालायनायफोरा बेखायनो दा एसे बेफोरबायदिनो फैसा थाखा होनानैसो गायनांगौ। माने मानसिफोरखौ लाबोनांगौ जायो आरो गायनो थाखाय बेबो बर'फ्रा खम नुनो मोनो माखासे दस्रा हारिफोर औ गायो माने खस्थ'सै आरो माइ गायनानै जानांगौआबो जा बायनानै जानायजों समानानो जायो खस्थ' लानानै गायनाय आरो बेफोराव माइआ जुदि जायाबा आरो माने माबासिन जायो आरो प्रब्लेमसिन जायो आरो बिराद हासार माबा माबि बाहायो दानिया बे हासारानो जोङो जेनेबा माइ गायनायनि सिगांल' जों बेलेग माबा आबाद मावो ना। जेनबा जुखाम आबाद मावो सोर बा सोर सोरबा बेसरफोर मावो बे समावबो जों हासार होनानै दोनोना बेस हासार जोंनो माने जों बोखांङो आबादफोरखौ ओमफ्रायो बे हासारानो दायो आरो माने बे हालेवनानै। माबायाव माने हायाव हाबनानै थाखाय हासार दांगारनानै मानसिफोरनाव गोबां प्रब्लेम जायो आरो।
जेनेबा सोरनाबा आथिं सानाय सोरनाबा माबा मोनसे आसुगुर गनाय माबा माबि बेफोरबायदि प्रब्लेमफोर जानाय नुनो मोनो आरो माइआव बो बिराद हासार होयोना दानिया
औ।
फ्रायनो हासार होनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा खोथियाफ्रावबो होयो मानसिफ्रा। आरो बै हालेवनानै दोननायावबो होयो होननानै खोनानो मोनो आरो जोङो। नोंसिनिथिंजाय माबायदि
जोंनिथिंबो बिदिनो मावो जेनेबा गोदो जोंनिथिंबो इदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा एसे सिगाङो दिनैथ' मोसौजों हालेवनाय जायोमोन जेनेबा नांगोलजोंनो
औ
थिग बिदिनो उम दायो जेनेबा एसे ओ बांद्राय गोबाव जाया जायाखै जानायालाय जोंनिथिं जेनेबा इदिनो ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाया जेनेबा उम दा थ' जेनेबा गोदोनि बायदिथ' नंला नालाय बोथोराबो एडभान्सनिफ्राय एडभान्स जाफैसिनबाय दा बेनि थाखायनो माने जोङो मोसौजों हालोवबा माने जोङो दा बोथोरा उनावहाय माने खरान होनायखौ जों मोनसै आरो माने जोङो जोंनिथिंथ' दंगफोरबो इदि बेफोरबायदि गैया नालाय जोंनिथिं माने दैमाफोराबो खाथियाव गैया बेनि थाखायनो जोंना माने अखाजों नो गायनांगौ जायो आरो
औ
आरो बिदिनो खायफाफोरा जोंनिथिं इदिनो बरिंफोर गायनानै लायो गावबा गाव ओम नखर नखर नखर दा बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै दानि जुगावथ' जेन'बा मानसि मोननांगौआबो माइ गायनायफोरावहाय ओ मोननांगौआबो गोब्राबसै आरो माने बिदिनो आजिखालि इदिनो
बेखौ जों नुनो मोनसै आरो जेनेबा मेसिनानो गायो आरो बेफोरबायदिनो हानाय समफोरावबो बेफोरबायदिनो जोङो मेचिनजों हानायखौनो नुनो मोनसै मानो होनबा जोंहा ओ टाइमफ्राबो एसे माबा जाबाय नालाय जेनेबा बयबो एसे सहसखौ लुगै सै आथिखाल मुगायावाय गोदोनि बायदि खस्थ' खालामनोथ' हाखालायानो जाहैबाय दानि मानसिफोरा दा ओ गोदोनि मानसिफोरा गोबां माने आखाइजोंनो हानानैहाय माने मोसौजोंहाय मारा नायोमोन आरो बिदिनो ओम दा बावखा बेफोरबायदि माखासे ओ हुकेन बेफोरबायदिजों जोङो माइफोरखौ रोगायो आरो जेनेबा मारा होनाय फोराव जोङो माखासे हुखेनफोरखौ बाहायोमोन ना दानि समावथ' जोंहा मेस बजोंनो माराफोरखौ होनाय जायो आरो जोङा दुब्लिफोरनिफ्राय लाब लाबोनायाबो जोङो ट्रेक्ट'रफोरजोंनो रोगानानै लाबोनाय जायो आरो माने सिगांनिफ्राय दा खोब माने एडभान्ससिनाव जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो खम समनि गेजेरावनो जों गोबां खामानिखौ मावनानैबो लानो हायो आरो दानि बिगियानारि जुगजों खारफायोबा औ दा बिदिनो जोङो टेक्ट'रजोंनो जोङो माराबो होनो हायो हालवनोबो हायो गोबां माने खामानियाव बाहायनो हायो आरो जोङो टेक्टरजोंनो टेक्टरखौनो औ बेफोरबायदि आरो दा जों जोंथ' आबाद मावनायफ्राव जोंनिथिंबो बिदिनो जेनेबा जोंथिंथ' बारा हासार बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जाथ'वाखै जाथ'नायालाय दा माने जोंथिंजाय माने बेफोरबायदिनो माइ खनसे आबाद मावखांनायनि उनावहाय जोंथिं माने आबाद मावा माने दा बानलु खेथि मावो आरो मावबाबो जोंना बिदिनो बांद्राय गोबांद्राय मावा बिदिनो खायफा खायफा ओ इदिनो गोबां गायो नाथ नाथाय जोंनिथिंथ' गोबां बांद्राय माबा गायनाय जाया बेबायदिनो जावनाव माने जोंथिं हासार होनायखौ बांद्राय बाहायनाय जाया आरो बिदिनो खोथिया फोनायफोराव बाहायनाय जायो जेरै जोङो इउरिया बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जेनेबा खोथियाफोरा एसे गोजौ गोजौ जेनेबा फुनायफोराव एसे मोजाङै जानायनि नाथाय बेयो खोथिया इउरिया होनाय खो थियाफोरखौ जों मोनथियो आरो जेनेबा बांद्राय गोबावसिम थाया होननानै जों मिथिनो मोनो मानो होमबा बिसोरो रासायनारि रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो नालाय जोङो बैसो जेनेबा बिनि सम जायै समावनो जोङो बेफोरखौहाय ओ जेनेबा फेदेरनाय बाय दि जायो नालाय जोङो बेफोरबायदिनि थाखाय माने बेयो ओरैनो देरलाबायनाय बायदिखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो ओं दा‌ मा‌ उम दा नोंथांमोननिथिं जेनेबा ओरैनो माइनि अनगायैबो आरो गुबुन खेथिफोर मावो नामा जेनेबा दैलां बोथोरावहाय
दैज्लां बोथोरावथ बिदि मावनाय नुवा माने दायोसो जास्ट माइल गायो आरो दा बोथोराव दैज्लां बोथोराव माइल गायो ओमफ्राय खिन्थु जोंनियाव दा मा जायो जे माने बेलेग गुबुन जातिफोरनो माइखौ माने हाखौ माबा होयो बन्दकफोर माबाफोर होनानै दोनो आरोखि ना ओमफ्राय बैसोर जाय फोरा लायो बिसोरो माने गुबुन जाथि जाहैबाय नालाय बेखायनो माने बिसोरो बेलेग बेलेग माबा आबाद मावबावो आरो माने थाकि बिसोरो हाखौ ओरैनो दोना बेफोरबायदि टाइपनि ओमफ्राय बे बे मावनायावनो बिसोरो हासार आरि होनाय जायो आरो बांद्राय माने गुबुन जाथिफोराथ बिसोरखौ फाननायावसो बाहायो नालाय बिसोरो बेखायनो बिसोरो नांजाया आरो जे हासार बारा होनानै माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो बिसोरो जेबो नांजानाय मोना आरो बेखौ जानानैदि माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन बिस्रा बेबायदिबो माबा गैया आरो माने बिस्रा मुलाम्फालसो नांगौ नालाय
ओं
ओमफ्राय मुलाम्फालसो मोननांगौ जायो नालाय
औ औ दायो हाफोराबोथ एथबां बिदि रा सायनारि मुलिफोर बाहायोब्ला जोंहा हायाबो गाज्रि जायो नङा होमबा
औ औ
बेफोरखौ बाहायनो बे जों दा अर्गेनिक हासारारि जोङो मोसौ गोबोरनि मोसौनिखि जेनेबा गोबोरफोरखौ जों बाहायनो हायो आरो बिसोर रासायनारि माबानि ओ जायगायावहाय दा बिसोर मो मोसौनि मोसौनि गोबोरफोरखौ गारोब्ला जोंहा जेनेबा अर्गेनिक जाहैबाय बेयो जेनेबा मोजाङै जेनेबा हाफ्रा जेनेबा जेबो गाज्रि जाया बेफोरबायदिखौ नुयो आरो जोङो दायो
दा माने जों नुनो मोनो जे सिगांनि बायदि जे गलिफा गाहाम मोसौ लानाय बेफोरबाय दि नुनो मोनला ना दानि जुगाव माने माफाफोरल‌थायो ओमफ्राय सोरनावबाथ गैयानो दाथ जोंनावनो गैया मोसौआ जोंनाव मोसौ गैया बोरमाल दं जोंना
ओं
बे बांद्राय बे मा होनोमोनलाय रासायनारि हासारफोरखौ इउस खालामबा हायाबो थैलाङोना हाया माबा गैया जायो जेनेबा ओमफ्रायो बेयाव थाग्रा जिबफोराबो थैलाङो खानस्रिफोर थानो हाया जालाङो थेक्टरजों हालेवबाबोथ बेबायदिनो खानस्रिफोर थाया
औ
दायो जों नुनो मोनो जे खानस्रि जानो थाखाय दाउफोरबो बिरबायो मोना माखासे समाव बे ओ उम दुब्लियाव दाउफोर नुनो मोनोमोन ना बि दिखौनो नुलाना दुब्लियाव खम जालांबाय दाउफोर गैला आरो बै गांजेमाफोर मोनोमोनना सिगां हालेव समाव गांजेमाखौ नुनो मोनला जोंनियाव बिराद गोबाव जाबाय जोंनियाव गांजेमाफोरखौ नुनो मोनैया
औ जोंनिथिबो बिदिनो जाहैबाय जानायालाय दा होमबा ओ नोंथां एसेखिनि समखौनो दोनथनोसै नामा
औ औ दे उनस उन समफोराव रायलायफिननोसै मालाबा औ दे